खोनादों?
औ नोंथां मा खालामदो?
नै नोंथां आं ओरैनो जिरायनानै दंमोन।
औ नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
आं मोनसे टपिकनि सायाव माने नोंजों सावरायनो सानदोंमोन आरो माहोनो बे टपिकआनो जाहैबाय बैसागु। जेनेबा बैसागुआथ जोंनि बर' हारिनि मोनसे गाहाय फोरबो नालाय। बेखौ माबोरै माबोरै खुंनाय जायो बेसे सानहालागै खुंनाय जायो
औ।
आरो गोद-गोदोनि बैसागु आरो आथिखालनि दानि बैसागुआव बेसेबां फाराग दं गोदो माबायदि खुङोमोन दा माबायदि खुङो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा बुंनो हागोन नामा आंनो फोरमायनो?
औ औ हागोन नोंथां जों गोदोनि आरो दानि बैसागुखौ लायोब्लाथ' जों बहुद फारागखौनो नुनो मोनसै जिथु गोदोहाय बैसागुखौ जोङो दानसे हालागै फालिनायखौ नुनो मोनोमोन। आरो आरो आथिखालनि बैसागु फालिनायखौ होनोब्ला जों स्नि सानसिमहालागैल' जों बांसिन फालिनायखौ नुनो मोनो।
औ औ।
औ आरो जों बैसागु फालिनाय मानायखौ होननो थाङोब्ला जोंनियाव जों नुनो मोनो मोसौ बैसागु आरो मान सि बैसागु।
औ।
जोङो मानसि अ मोसौ बैसागुखौ लायोब्ला जोङो खालि मोसौ बैसागु मोसौ बैसागु खालि खालि जोङो मोसौखौहाय बिदिनो गोबां माला गानहोयो जेरै लाव फान्थाव हालदै बेफोरबायदिनि गोबां जों बिदिनो मा लागान होयो आरोखि मोसौनो। आरो औ इदिनखालि जों मोसौखौ लावथिजों बुनाय जाया। जिथु जाबस्रिं बिलाइजोंसो जोङो बुज्रिद बुज्रिद लांनाय जायो। जिथु दैसाफ्रावहाय जितु औ। थुखैनो लांनायाव जिथु जों लावखार गथ'फोरखौ गोबां बिदिनो मेथाइ खननाय नुनो मोनो जेरै मेथाइखौ होननो थाङोब्ला जों लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा बिमा गायदे बायदि दा जा बिफा बलद बायदि जा जों बेफोरबायदि मेथाइ खननायखौ नुनो मोनो आरोखि।
औ औ।
औ ओइदिनखालि जों मोसौखौ गोबां बिदिनो जिथु सिबिनाय जायो आरो। बिदिनो गोबां बोसोरनि जोबथा सानखालि जों फालिनाय जायो जिथु मोसौआ जोंनि लागै एफफा बिदि जों जिथु जोंनि हालेवनायफ्राव गोबां बिदिनो माइ माबा माबि जिथु मैगंफोर गायनाय फ्रावहाय बायदिसिनाफ्राव जितु मो-मोसौ मोसौआनो गोदोनि दिनावहाय बेफोरखौ मदद खालामबोयो आरो जों मोसौ गैयाब्ला जोंहा बेफोरबायदि आबाद मावनोबो हाया नङा होनब्ला।
औ नंगौ नोंथां।
औ जिथु बेखायनो जों मोसौ मोसौ बैसागुखौबो फालिनाय जायो आरोखि। आरो जों मानसि बैसागुखौ लायो ब्ला जिथु जों बैसाग दाननि से थारिख खालि जिथु बोसोर गोदान होननानै जों बोसोर गोदाननि नामाव फालिनाय जायो आरो जिथु जों बोसोर। गोदानखौ जोबोरैनो बिदिनो गाजा गोमजायै फालिनाय जायो जों होननो जिथु बैसागुखौ जोङो बर'फ्रा बर'नि देरसिन फोरबो होननानै जों मानियो नङा होनब्ला। औ गोबां बिदिनो गा जा गोमजायै जों फालिनाय जायो। मानसि बैसागुखौ बा। औ बै-बैसागु फोरबोखौ जिथु फुङावनो सिखारनानै दुगै लोबै जिथु फुजा होयो गोबां गावनि इसोरखौ बा बोराइ बाथौखौ जों। दिनो जों फुजा होनायखौ नुनो मोनो आरो बोर लायो जिथु बोसोरसे माने जों मानसि माहारिखौ मोजाङै दैदेननान दैदेननायनि थाखाय जों इसोरखौ धन्यबाद होयो आरो बिदिनो एबे बोसोर गोदानखौबो बारहोलांहोनो हायो जिथु मोजाङै मोजां आरो बे बोसोर गोदान मोनसेखौबो जिथु जों मोजाङै बारहोलांनो हायो बेनि थाखाय बोर बिनाय जायो। आरो उन्दै आरो उन्दैफ्रा गिदिरफोरनिफ्राय बिदिनो न' न' हाबनानै जों बोर लानायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो गेदेरफोरा उन्दैफोरनो बोर होयो। आरो जों औ ओमफ्राय जिथु जोङो मोसानायथिं थाङोब्ला गोबां बिदिनो गाजा गोमजायै मोसानाय जायो जिथु गोबां बिदिनो हानजा लायै हानजा मोसायो जिथु बोराय बुरैनि हान्जा गथ'फोरनि हान्जा सेंग्रा सिख्लानि हान्जा। गोबां बिदिनो आरो दा औ। दामज्रु गोबां दामज्रुफोरखौ जों बाहायनाय जायो जिथु गोबां बिदिनो खाम जथा सेरजा सिफुं बायदिसिना बि जि जों दामज्रुफोरखौहाय गोबाङैनो जों बाहायनाय नुनो मोनो।
औ।
आथिखालाव गोबाङानो बेफोर दामजुफोरखौबो बाहाया बाहाय बाहायिखौबो जों नुनो मोनो जिथु गोबां बिदिनो दामग्रा मुवाफोर ओंखारबाय जिथु देग फोर ओंखारबाय जितु जोंनि हारिफ्रा बेफोरखौ बाहायाब्ला उनावहाय इयुनावहाय जों खौ दाम लाङाब्ला जों रोंनाय नङा बा जोंहा गोमालांनो हमगोन। बेफोरखौ जोंनि थाखाय बाहायनाया गाहाम आरो। जों बिदिनो गोबां आरो जोंहा बिदिनो जानाय लोंनायफोर होयो बिदिनो बैसागु मोसानायावहाय जोंहा गोबां लोंग्रा मुवाफोरबो दं जेरै जौ गिसि जौ माइब्रा जौ गोरान गोबां बिदि लोंग्रा लों ग्रा मुवाफोरखौबो जों बाहायो। आरो गोबां बिदिनो जाग्रा मुवा फोर होयो जेरै अमा बेदर बिदिनो बायदिसिना जाग्रा लोंग्रा मुवाफोरखौ जों बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो। आंनि नुनायाव बेफोरबायदि आरो नोंथाङा बेफोर नि बागै मा बुंनो सानो?
नोंथां बुंनाया नंगौ औ। गोदोनि आरो दानि बैसागु फालिनायाव गोबां फारागखौ नुनो मोनबोयो गोदोनि समावथ' जोङो दान मोनसे गाहाम फालिबोनायखौ नुनो नुबोनो मोनबोदोंमोन। बेयाव गिबियाव मोसौनि बैसागुखौ फालिग्रोमोन। मोन बिनि बिनि अखानायैसो मानसिनि बैसागु बिदिनो फालिलांबाय थायोमोन आरो ओमफ्राय दानि बैसागुआव थ' जोङो बिद बिदिनो फास्टआव जोङो मोस सौनि बैसागुखौनो फालिग्रो दाबो उम फ्राय बेनि उनावसो मानसिनि बैसागु अब्लाबो दानिया स्नि सान हालागै फालिनायखौल' नुनो मोनसै। आरो स्नि सान मानेथ' आथिखालाव बिनिबो बिनिफ्रायबो खमसिन फालिनायखौ जों नुनो मोनबैस सै आरो गोदोनि गोदोनि आरो दानि बैसागु फालिनायाव हा आरो अख्रांनि फारागखौनो जों नुहुरसै आरो मानो होनोब्ला घोओं गोदो गोदोनि बैसागु फालिनायाव जों जोंनि बर' हारिनिनो दामजुफोर खाम, जथा, सेरजा, सिफुं बेफोरखौ बाहायबोयो‌ मोन हों उम बै समावथ' गुबुन दामजुफोरबो गैयामोनानो होनजायो। दानि जु उम आथिखालनि मुगायावसो गोदान गोदान दामजुफोरबो ओंखारबाय नालाय दाद आथिखालनि मुगायाव ओंख ओंखायनो आथिखालनि बैसागु फालिग्राफ्रा माने बैफोर जोंनि बर' हारिनि दामजुफोरखौ गोबां खम बाहायनायखौ जों नुनो मोनसै आरो गो गोबां गुबुन गुबुन दामजुफोर बाहायनायखौसो जों नुनो मोनसै। बेफोरावनो जोंनि बर' हारिनि गोबां माने नेरसोनफोरा गोमालांगासिन सेनो दं बा हायैनि जाउनाव जेरै दाफोर दा थु नै जों सेरजाफोरखौ गोबां खम बाहायनायखौ नुनो मोनसै आरो
औ औ
बिदिनो बिनिखायनो ज जों हायोबा जोंनिब बर' हारिनि नेरसोनखौ फोथांना लाखिनो थाखाय खाम जथा सिफुंखौनो बाहायनांगौ। बिदिनो। गुबुन गुबुन। दामजुफोरखौ बाहायैआनो मोजां आरो माने बेफोरखौ बाहायनायनि जाउनावनो जोंनि बर' हा हारिनि दामजुफोर। बा मेथाइफोरानो होन उम। बेफोरो गोमा लांगासिनो। दं आरो।
औ।
गोदोनि आबौ आबैमोननि दिनावसो जों माने गोबां रंजा बाजा। बैसागु फालिबोनाय बो नुबोदोंमोन सेंग्रा सिख ब्ला गथ गथाय जयैनो नाथाय आथि थिखालनि मुगायावथ। बैसागु फालिनाया माने गोबां बे गुबुन दामजुफोरजोंसो बाहायसै आरो रो बाहाय फालिनायाबो सेंग्रा सिख्लाया आलदा। बिहामजो फारथि आलदा बोराय बुरि आलदा। बेफोरबायदिखौसो नुनोमोनसैआरो। दा सिगांफोरनिखौजों बिराद मोजां नु बुरोमोन आथिखालनि। औ एसे। मदान टायपनि नुहुरबायआरो।
औ नंगौ थार बाथ्रा।
औ औ। नोंथाङा बैसागुनि सोमोन्दैथ गोबां बुंबोबायमोन। जेनेबा उम। बै बैसागुखौ फालि जोंनि बर हारिनि दामजुफोरजोंनो फालिथारनांगौ ना गुबुन बेय आथिखालनि ओंखारनाय दामजुफोरखौ लानानै बाहायनांगौ बे बेखौ एसे बुंनोहागोन।
जों बेफोरबायदि। मालायनि गुबुन बा बिदि दाम गुबुन दामजुफोरजों जोङो जों जोंनि बैसागु फोरबोखौ फालिब्ला जोंहा बे जो गोदोनिफ्राय सलिबोनाय बेफोरखौहाय जोंहा बिदि जोंहा मान। माननि खहाजागोन गोदोनिफ्राय जितु सलिबोनाय जिथु जोंहा जोंनि गेदेर गोलावफोरखौ जोंनि मान खहा खालामनाय जागोन। बेखायनो जोंहा गावनि दामज्रुफोरखौनो बाहायोब्ला जोंनि थाखाय मोजां जागोन आरो जिथु जोंहा जिथु गोदोनिफ्रायनो सलिबोनाय बेफोरबायदि जिथु जोंहा दोरोङारि बिथिंनिफ्राय दामज्रुफोरखौहाय जों जोंनि थाखाय बाहायनायानो जोंनिथाखाय मोजां। आरो जोंहा बेफोरखौ। बाहायब्लानो बाहायो ब्लाया बाहायाब्ला जोंहा सानसे। सानसेसम बे जों दामजु बुस्थु दामजुफ्रा जिथु गोमोरलांगोन गोमोरलांनो हमगोन बेखायनोजों जों गावनि दामजुफोरखौ बाहायनायानो मोजां जागोन। जितु आथिखालावथ गोबां बिदिनो दामज्लु फोरोंग खारबाय। थेवब्लाबो जों गावनि दामजुफोरखौनो बाहायनांगौ जेरै खाम जुथा सेरजा सिफुं जों बेफोरखौ बाहायलांनांगोन आरो जितु जोंहा गोबां बिदिनो दामग्रा मुवा रेकर्डदिं हिसाबै थायो। जिथु बे मेथाइफोरखौहाय रेखर खालामनाय थायो जोंहा बेफोरबायदि दामज्लु। फोरखौ बाहायाब्ला जोंनिथाखाय मोजां जागोन। मानोना जोंहा बेफोरफोर बुस बुस्थुखौ बाहायलांब्ला गोबां जोंहा बिदिनो उन्दै उन्दै दानि उन्दै उन्दैफ्राथ बेफोरबायदि खाम जथा सेरजा सिफुंखौ दामनो रोङा। जों जोंनि मेगननि नोजोरजों नुबोदों आरोखि। नोंथां जोंना समाबो जाबाय नाम- मा दोनै ना
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम बेखिनिखौ फोरमायनायनि थाखाय औ
गोजोननाय मोनदों
औ दे